औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि।
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
उम
ओरैनो नोंथाङा ओ फुंनि खाजाखौ जाबायना?
जाखांबाय नोंथां।
औ ओरैनो माबाफोर मावदोंमोन नामा नोंथां?
आङो ओरैनो दिडिउटियाव दङ दायो एसे बिजि बिदिनो सोलिबाय थायो सम सम।
औ
ओ
ओ गरमा माबायदिनो थाङो ओजोंहाय?
हायद्राबादाव गरम होनना बुङोबा गरमा जोंनिया नैबे मे आरो जुन ओ मे एप्रिल मे बे टाइमाव जोंना हायद्राबादाव बांसिन गरम जायो।
औ
ओरैनो दा जुन जुलाइ दा जुननिफ्राय जोंनिया गोबां अखा एसे गोलैदों अखा गोलैनानै थान्दा हाबदों आरो।
औ जोंना नैबे जायगायाव जोबोर गरम जादों आरो दासान्दि
ओ आसामावथ' दा जोंना जुन जुलाइ आगष्टआव गरमानोसै
उम माने बे सानथाम सानब्रैया बांसिन गरम गोग्लैदों आरो नोंथां आरो हराव अखा हराव अखाया एसे फैदोंमोन। नाथाय अखा हाबाबो अखा हाबाबो माने ओ गरमा ख'मायाखै आरो नोंथां
गरमा ख'मायाखै औ
आरो बिदिनोसै दासान्दिथ' गरमानो जाखासिगोन ओरैनो जोङो उम
ओम
जों ओरैनो फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
औ
उम
दा जोङो फिथाइ होनना बुङोब्ला गरम बोथोराव जानाय फिथाइ ओरैनोथ' जों दा ओ आसामाव ओ थाइजौ मोनगोन खान्थाल मोनगोन ओम फ्राय ओ रैमालि मोनगोन
रैमालि
औ आरो आपेल आंगुर बेथ' थाखाबायानो बेनिफ्राय उम बे ओ लेथुखुनि टाइम जादों आरो दानिया
औ लिथुखुबो मोनगोन दा लिथुखु लिसु लिसु औ जों जोंथ' लेरख' लेरख' होमबासो लेरख' लिथुखु ओरैनोथ' लेरख' लेरख' होनो
औे ले जोङो लेथुखो होनो आरो।
औ
दा जोङो नोंथां ओ बे गरम दिनावथ' थाइजौआ जोंना न'खर न'खर थाइजौ थायोमोन नालाय अब्लाबो बे थाइजौआ जोब्बाय आरो नोंथां दा न'आव थायनाय थाइजौआ जोब्बाय दा जोङो नोंथा ओ उम दा जोङो सालानि थाइजौ सो जानो गोनां जायो आ
सालानि औ सालानि थाइजौ जानो गोनां जायो जोंहाथ' दा गावबा गाबाव बुंनो थाङोबा गं जोंहा न'खरफ्रोमबो थाइजौ बंफाङाथ' थाखायो जोङो अर्गानिक न'आवनो अर्गानिक हिसाबै मोनजानाय जायो। जों गामि एरिया गामि नोगोरारि सुबुंफोरा जोंनि फ्राय जोङो टाउन सहरनि टाउन सहराव थाग्राफ्राथ' जोङो फ्राय सालानि थाइजौखौसो जानाय गोनां जायो।
औ
औ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय
आलानि थाइजौखौ जोङो नोंथां ओ
औ
किसुखान मानसिया बुङो आरो जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो माने सालानि थाइजौखौ हायोबा जानाङा बेनि बिखय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
सालानि थाइजौआबो सालानि थाइजौखौबो जोङो गोबां नुयो जोङो सोरबा सोरबा साालाननिबाबो फ्राय साालाननि माबाबाबो जोङो अर्गानिक अर्गानिक माबाजों बा दिहुनायखौ नुनो मोनो आरो। सो-ओ- बांसिन सिनानो माखासे जोङो साला नि आरो सालानि आरो अर्गानिक जों मायाव हमनो हायो थाइजौ थाइजौआनो जा जोङो थालिरानो जा बा गुबुन फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मायाव हमनो हायो जाय फिथाइ सामथाइया जों मारल बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जों न'आव लाबोयोना। न'आव लाबोनानै जै बे फिथाइ सामथायाइया थाबैनो गाज्रि जायो होमबा जोङो मिथिना मोनो जे बे
औ
माबा सालाननि बा रासायनिक हासारजों बाहायनानै बा दिहुननाय थाइजौ फिथाइ सामथाय जोङो अर्गानिक थाइजौ। मोजां फ्रेस थाइजौ अर्गानिकजों दिहुननाय थाइजौ मोनबोयोबा जोङो बे थाइजौ जोङो गोबाव समसिमबाबो जोङो फ्रिस बायदिफ्राव दोननानैबाबो एसे सोलिनो। जानो हायो आरो।
हाय-हायोथ' आरो औ। ओ-नाथाय ओ खोनानो मोनदों किसुमान ओ थाइजौफोरखौ माने बिजि होनानै फेदेरनाय बा मोनहोनाय जायो नोंथां। बेफोर थाइजौखौ जायोब्ला देहाया गोबां ओ-अनिस्थ' जायो। बेफोर खोथाया ओम। बेफोर खोथाया थारैनो सैथ थोना नंखाय नोंथाङा मा ना सानो?
सैथो नोंथां ओरैनो जोङो थाब फोमोननो हानाय मुलि। हिसाबै जोङो मा मिथियो कारपेट कारपेट होनो।
औ
ओरैनो कारपेट होनो बर' सोदोबावथ' मा होनबावगोन इसोर? थाब फोमोनग्रा मेडिसिन। जेनेबा गोथाङैनो बंफांनि ओमफ्राय दिनै गोथां खायोबा दा हरावनो मुलि होनानै दोनोबा गाबोननो मोनगोन बियो।
औ
औ बे रोखम आरो बे नंगौ नोंथां लोगोसे बिजि होनानैबो सोरबा सोर -' सोरबा बिजि होनानैबो फेदेरनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओम। बेफोरजोंनो जों बेफोरखौनो मोनजाफ्राङोबा जोंनि देहाया उसुबिदा बा जोंनि देहाया खस्थ' मोनो। लोमजानाय बा साजानाय बायदिसिना बेमार आज जार। बेफोरबायदि आरो जोङो अर्गानिक जोङो अर्गानिक होनोब्ला जोङो जानो न'आवनो गायना लानाय बं फांनि फिथाइखौ जायोबा जोंहा देहानि जेबो खहा जाया।
औ
ओम।
ओ-थिगआनो दं नोंथां। ओ- ओरैनो ओ-नोंथांमोननि एरियाव ओ-थाइजौ बागानफोर थायो नामा?
थाइजौ बागान जोंनियाव गोबां हायद्राबाद हायद्राबाद बा बेंगलर तामिलनाडु बेफोरबायदि जायगायाव गोबां थाइजौ आबादनि खेथि मावनाय जायो।
औ
बुंनो थाङोबा एकस' बिगा दुइस' बिगा पास्स' बिगा गाहामसिम। थाइजौ बागानखौ खालामनाय जायो बे जायगायाव।
औ
गोबां बिबांनि हा दं हिसाबै। सासे सुबुङानो।
औ उम बे थाइजौ बागान जानो थाखाय नोंथाङ ओ हाखौ गोजौ नांगोन ना गाहाय एरिया नांगौ।
थाइजौ बागान जानो हिसाबैथ' दै। दै एसे गाहायबाबो जेबो नङा खिन्थु बोरियावनो। जोंनि दा आं जोंनि आसामावथ' इसिबां थाइजौ बागान खालामनायखौ नुवाखै।
औ
खम जोङो फ्राय साउथ साउथाव बांसिन नुयो
औ
औ साउथाव जोङो बोरि एरिया बा जोंनि हायद्राबादावथ' एसे बोरियानोखा। बेबुरि एरियाआव। थाइजौखौ गोबां गायनाय जायो आरो लोगोसे थाइजौ बागान खालामनायावनो। जोंहा गोबां सुबुङा खामानि मावनानै। रां आरजिनानै सोलिगासिनो आरों।
औ आरो नोंथां बे रैमालिखौथ' मोननो थाङो नोंथांमोननि एरियायाव
रैमालिखौ जोंनि हायद्राबादाव खम नुयो नोंथां।
औ
रैमालिखौ जोंहा नैबे उरिसा बिहार बिथिं एसे बांसिन गायनाय जायो।
ओरैनो दखान दखान बा गलाफोराव मोननो थांगोनथा नोंथां।
बुं दे नोंथां बुं दे नोंथां खोनादों।
ओ ओ गलाफोराव मोननो थाङो ना थाङा नोंथां।
मोनो मोनो नोंथांमोनो गलाफ्राव गोबां रैमालि मोनो।
औ
बुलारावन्द गेसबाला।
औ ओ नोंथांमोनाथ' होनोमबा जायो बायनानै।
जायो जायो नोंथां जोङो। हायद्राबादाव मोनफ्रोम फिथाइ सामथायाइखौनो मोननो हायो नोंथां मा जानो।
औ
गोबां फिथाइ सामथाइ आंगुरनि औ। गोबां मोननो हायो नोंथां।
औ नोंथां औ आरो लोगोसे। थां ओ दाथ' नोङो जोंनिया खान्थाल जानायनि सम फैदों नालाय। नोंथाङा खान्थालखौथ' मोनो ओजोंहाय।
मोनो मोनो नोंथांमोन खान्थाल मोनो जोंनियाव जोंनियाव फ्राय। जायगानिफ्राय तामिलनाडु बेंगलर। बेफोर जायगानिफ्रायबो गोबां जोंनियाव खान्थाल फैयो।
औ खान्थाल फिथाइ फैयो आरो।
गरम दिनाव खान्थाल बांद्राय जानाया मोजां नङा होनना बुङो नोंथाङ बेनि सायाव मा
गरम दिनाव खान्थाल जायोबा देहाया एसे गरमा बांसिन जायो आरो
औ
ओरैनो गरम दिनाव माने जोङो दा गरम बोथोरावनो मोननाय फिथाइ हिसाबैथ' जो गरम बोथोर बोथोर होनोमबाबो जोङो जायालासिनो थानो हाया खान्थाल खान्थाल फिथाइ बा खान्थालनि मोदोमनायानो मानसि खौ जानो थाखाय बोनाया बोना लांनाय बायदि जायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां औ
गोमोन होनोबाथ' जोङो थानो हाखाया ओरैबायदि जों गरम सरम जों नायखाया खान्थाल खान्थाल फिथाइखौ जों बयबो जाखायो। थाल आरो रैमालि बे मोननैनि मोदोमनायानो आलादा।
आला आलादा आरो बेसोरनि मोदोमनाय औ दा नोंथाङो ओरैनोथ' जोङो गुसेर गुसेरखौबो जों दा नै बाजार गलाफोराव फेरेदनानै फाननाय जायो बेफोरखौबो मानसिफोरा ओ
समा ओ समाबोथ' जाबाय अब्ला नोंथां उनाव रायज्लायफिनसै नोंथां
जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आसा खालामो नोंथांनि देहा सोलेर मोजाङैनो थाथों
अ खुलुमबाय नोंथां
औ